हेल हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों अ
फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ नोंथांनिफ्राय आङो माखासे बोथोरनि सोमोन्दै ओ फोरमायजानो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ
अ दाथ' जोंनाथ' बोथोराथ' ओ दैज्लां बोथोरानो सोलिनानै दङ नालाय ओमफ्रायहायो दायो जोंनावहाय थ' गायनाय फुनायनि सम ओ जे बोसोरसेनि आबादखौहाय जोङो थांनानै था सान्दियावहाय जोङो ओ जानानै ओ गावनि देहाखौहाय फोथांनानै लाखियो जानाय लोंनायजोंसो जों थांनानै थायो त' जानाय लोंनायनि थाखाय जोङो बे बोसोरसेयाव माने जोङो बुथुमनानै लानो थाखाय जोङो खामानि मावो आरोना माने आबाद मावो। जोंनो जे रोखोमनि जानायखौ नांगो ओ जेखौ जायोब्ला जोंनि देहायावहाय माने माखासे ओ जौगानायखौ लाबोगोन जों ओं जे खौ जायोबा जोङो थांनानै गोथाङै थागोन बेनि थाखाय गोथाङै थानो थाखाय जोङो जोंनि देहायाव नांगौखिनिखौ जानाय आदारखौ ओ जोङो बुथुमनानै लायो आरोना नांगौ बायदियै जोङो दानि समावहाय जोङो ओ माइ आबादखौहाय जोङो मावो माने जोंनि जानाय लोंनायाथ' जानायनि गेजेरावहाय जोङो बेखौनो ओ माइ आबादखौनो माने ओंखामखौनो जोङो मेन जायो नालाय जोंनि जानायनि गाहाय जामुं आदारानो जाहैबाय ओ ओंखाम थ' बेनि थाखायनो जोङो ओंखामखौ ओ जोङो गावनो दिहुननानै माने गायनानै फुनानै माने बेखौहाय जोङो जोंनि जानाय आ दारखौ दिहुननानै लायो माने माइखौ आरोना जोङो दानि दिनावहा माने नैबे समावहाय जा दा समा सोलिगासिनो जाहैबाय बेखौनो जोङो बुथुमनानै लानो आरोना दायो जोङो माइ गायो ओ जोङो माइखौ गायनानै फोनानै माने फोनानै दोनो सिगांग्रो जोङो माइखौहाय फोयो माइ जोलैखौ आरो बेनि उनावहाय जोङो हाल एवनानै बेखौहायो ओ सिगांहाय जोङो खारायबाय हाखौहाय ओमफ्रायहायो जोंनि फोथारखौ दुब्लिखौहाय जोङो खारायबाय बिनि उनावहाय जोङो ओ खारायनायनि उनाव सामोर होबाय आरो बिदिनो हाखौ गुरै जायोबा जोङो ओ मै होनानै जोङो बेखौ खोथियाखौ फुनानै जों बै फोनानै दोननाय माइ माइखौहाय जोङो फुनानै माने गायो आरोना ओमफ्राय ओरैनोथ' जोंनियावहाय हालजों हालजों गायो माने हालेवनानै गायो ओमफ्राय दानि दिनाव बे हालेवनाया माने सोलायबोनो हमदों माने ओ बिगियानारि आदबजोंहाय सेनस जानानै माने सोलायनानै दायो हालेवनायनि जायगायावहाय जोङो ओ ट्रेक्टर होनायखौ नुनो मोनदों आरो ना ट्रेक्टर होनाय खौ नुनो मोनो। दायो बिदिनो ओ गायनानै फुनानै माने जोङो जोंनि आबादफोरखौहाय ओ मोजाङैनो माने जोंनो नांगौनि थाखाय ओ दैखांनानै लायो आरोना। दा ओ दानि दिनावथ' बेनो सोलिगासिनो गायनाय फुनाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन रोखोमनि माइफोरखौ गायनायखौ नुयो आरोना माइयानो माइ होननानै बुङोब्ला जोङो बेलेग बेलेग नुनो मोनो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ नुनो मोनो ओ आसु माइ जेरैहाय आरो माइयानो माइब्रा आरो माइसालि बिदिनो खेस्र' माबा माबि माने मोनसेल' नङा आरो ना बायदि रोखोमनि जोङो माइफोरखौ गायो जोंनि ओ फोथारखौ नायनानै जेराव जोंनि फोथारा जे माइखौ गायोबा मोजां जागोन बेखौ जोङो नायागिरनानै नायनानै गायो आरोना जे माइखौहाय गायोबा जोंनि माइफोरा जोंनो बांसिनैहाय जे ओ माबाखौ होगोन माइखौ आबादखौ होगोन जोंनि थाखाय बेखौहाय गायो आरोना जोङो नायनानै ओमफ्राय माइनि अनगायै जोङो बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ माबाफोर गायबावो आबादफोर गायबावो जेरैहाय फाथो फाथोखौबो जों गायो माने फोयो ओमफ्राय बिनि गेजेरजोंनो जोङो रां खामायनो हायो आरो गायनानै फुनानै जोङो जोंनि हारिमुखौबो लाखिनो हायो आरोना गायनायजोंहाय आरोना माइ गायनाय ओमफ्राय बिदिनो जोङो बेखौनो जानानैहाय जोङो बेखौनो जोङो हायो माइया मोनोबा जोङो माइ खोहाय हायो जेब्ला मोनो बियो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो माइखौहाय हानानै ओ बेखौहाय मोसौजों मारा होयो नाथाय दानि दिनावहाय बे मारा होनायाबो माने सोलायबोनो हमबाय आरोना मे सिन जोंहाय जोङो मारा होनायखौ नुनो मोनसै आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो बे आबादफोरखौ दैखोनानै लायो आरोना बेनो नोंथांमोननिजों माबायदि?
बेबायदिनो नोंथां ओ औ नोंथां बेबायदिनो जोंनिथिंबो जोङो आबादखौनो जोङो थांना थानायनि जिउ राहा होननानै गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनानै लाबो मोन नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां ओ साख्रि बाख्रि दि गेजेरजों बा गुबुन मोनसे ओ बेफार फालांगिनि गेजेरजों जोङो गुबुन गुबुन राहायै थांना थायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जों जायजोंखि बा जाय राहाजों थांनानै थाया मानो जो जाग्रा आदारखौ नांथारगौ नङा हबा नोंथां बेनिखायनो जोङो माखासे आबा बाद आबाद दि दिहुननाया जोबोद गोनांथार बेबाय बेखौ नोजोर बोनानैनो आङो आबादनि सोमोन्दै नोंथां नो फोरमायनो सानदों आबाद होननानै बुङोबा जों जाय फसलफोरखौ जोङो जानो थाखाय बा माबा मोनसे जिउ राहानि थाखाय जोङो बेखौ आबाद ओ खालाम नानै जोंनो बेखौ गावबा गावनि ओ थांना थानायनि जिउ राहा हिसाबै जोङो बाहायनाय जायो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोर गायो जेरै माइ आबाद सबाइ आबाद बेसर आबाद सिबिं आबाद बेबायदिनो मैगं मैगं थाइगंनि आबाद गुबुन गुबुन आबादफोरखौ जोङो नुनो मोनो बिनि गेजेराव जोङो माइ आबादा जोंहा गाहायथार बेखौ खौ जोङो गिबियाव माइज्लि होननानै बुङो बेखौ जोलैखौ नांग्रोगौ जोंनो बेनिफा ओमफ्राय जोङो जोलैखौ जोङो खोथिया बानायनानै बेखौ जोङो दुब्लियाव गायनाय जायो बेबायदिनो जोंहा सबायफोरख खौबो मा खालामनाय जायो ओ फोनाय जायो आरो बेखौ फो फोनो थाखाय जोङो हाखौ गुबैयै एवनानै लाग्रोनांगौ एवनाय खान्थिया जोंहा गोबां रोखोमनि नुनो मोनसै आथिखालाव जोङो गोदो गोदाय जोङो ओ मोसौ मोसौ मैसोफोरजों जोङो एबा नांगोलजों एवनाय नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव बिरोंदामिन जौगानाय लोगो लोगो जोंहा गुबुन गुबुन दाजेमफोरजों जेरै ट्रेक्टर पावार टिलार बेफोरबायदि गुबुन गुबुन एवग्राफोरजों जोङो एवनायखौ नुनो मोनो। बिनि जोहै जोङो खमसे समनि गेजेरावनो गोबांथार हाफोरखौ जोङो एवनानै जोङो गोबां बा गोबां गुवार आबाद मावनो हायो नङा होमबा नोंथां जोंहा गोदोनि आबाद आरो दानि आबादजोंनो गोबां फारागखौ नुनो मोनो गोदोनि आबादफोराव जोङो दखरसे बा थोजासे हायावल' जोङो आबाद मावनानै जोङो जानायनि आन्थाखौल' बुथुमनाय नुनो मोनोमोन। नाथाय जोङो आथिखालाव बिरोंदामिन जौगाबोनायजों लोगोसे माखासे बिरोंदामिनारि आगजुफोर बा मेसिनफोरजों जोङो गोबांथार खम समनि गेजेरावजों जेरावनो गोबांथार आबाद मावनायजों लोगोसे जोङो बेफार फालांगि खालामनाय आरो गाव गावनि थांना थानायनि राहाया बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोदों नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोङो न'खरसेयाव जुदि गोबांथार मा होननानै बुङो आबाद आबाद मावनो हायोबा आरो बेबायदिनो गामिनि गुबुन गुबुन न'खरफोराबो गोबांथार आबाद मावोबाबाव आबादफोरा जोंहा एभेलेबेल जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन बिथिंखौ नोजोर होयोबा बेबायदि जोंहा बिरोंदामिन जौगानाया जोंनि थाखाय माखासे गोबां खहाबो जाबोदों मानो होननानै बुङोबा गोदोनि समाव खम सम आबाद मावनायजों जोंहा बिफां लाइफांफोरनि अनजिमाया बुरजा दंमोन आरो लांदां हाया जोंहा खम दंमोन एबा अरनबारिया बांसिन दंमोन। आथिखालाव जोङो नुनो मोनबाय बिरोंदामिन जौगानायजों लोगोसे खम समनि गेजेरावनो गोबां आबाद मावनो हानायलाय जोङो गोबां गुवार गुवार आबाद मावनो थाखाय जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनो गोनां जादों बा दामफायनानै जोङो आबाद मावनाय जादों बेबायदियाव बिफां लाइफांनि अनजिमाफोरा जोबस्रांलांदों बा खमायलांदों नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो बिफां लाइफां खमायलांनायजों लोगोसे जोंनि बार जोंनि बारमणडलाबो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि थासारियाव फैनो हमदों जेरै जोंहा अखानि बिबाङा खमायलांदों बुहुमनि बिह बिखुंनि दुंथाया बांलांदों बेबायदिनो जोंहा ओ बारमणडलाव अक्सिजेननि बिबाङा खमायलांदों आरो जोंहा कार्बन डाइ अक्साइड बा गुबुन गुबुन गेस मिथाइन गेस बायदि बायदि गेसफोरा जोंहा बारायलांनो हमदों नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ।
बेबायदिनो गोबां आबाद आरो दानि आबाद गोबां फाराग दंबावो जोंहा गोदोनि दिनाव माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय हासार बा मिथिंगानिनो गुबै हासारजों आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां आबाद मावनायनि थाखाय एबा बोसोरावनो खेबनै खेबथाम बा मोनसे जायगायावनो गुबुन गुबुन जावले जावले आबाद मावनायनि थाखाय जों हासारा खमिलांनो हमदों। बिनि जाहोनाव जोङो माखासे रासायनारिक हासारफोर आरो माखासे हाग्रा फोथग्रा मुलिफोर आरो माखासे रासायनारिक मुलिफोर जेरै आबाद मोजां जानाय एबा फिथाइ सामथायाइफोरा देरनाय बा गुबुन गुबुन बिथिंनि मुलिफोर बा रासायनारि हासारफोर बाहायनायनि गेजेरजों जोंहा जोंनि बुहुमनि हाफोरा जोंहा गाज्रि जालांनो हमदों आरो हासारफोरा खमिलांनो हमदों हाफोरा गाज्रि जानानै जों जोंनि आबादफोरा जाबाङा जालांदों। आरो बेबायदिनो जोंहा इयुननि थाखाय जोंहा ओ माखासे सम्फतिफोराबो जोंहा जोबस्रांलांनो हमदों। बेबायदिनो जोङो बेखौ बेफोर फारागथिखौ नुनो मोनो जेन' आरोबाव जोङो नुनो मोनबावो जे फाराग जोंहा गोदो गोदायनि दिनाव जोङो माखासे मोजां हासार बा मिथिंगानिनो हासारजों जोङो फसल बा आबादफोरखौ मोनजायोमोन नाथाय आथिखालाव रासायनारिक हासार बाहायनानै दिहुुननाय आबादफोरा जोंनि देहायाव माखासे ओ सानथ्र'हायै खहाफोरबो जोङो जाखांबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों जेरै बेमार आजार जानाय जेरै उदैयाव अन्थाइ जानाय बा गुबुन गुबुन बेमार जानाय बेफोरो जोंहा बांबोगासिनो दङ। बेफोरखौ बेफोरनि गुदि जाहोनानो जाहैबाय। जोंहा माखासे रासायनारि हासार बाहायनाय आरो गोबांथार बेदरफोर जानाय बेनि थाखाय जायो नङा होमबा नों थां बिनिखायनो जोङो हागौमानि मिथिंगानिफ्राय दिहुनन्नाय हासारखौ बाहायनाया मोजां आरो जोङो हागौमानि हासार बाहायनायखौ जोङो एंगारनाया मोजां मानो होननानै बुङोबा जोङो बेफोरबायदि बाहायबाय थायोबा जोंहा बुहुमाव आबादनि अनजिमायाबो खमायलांगोन आरो जोंनि थांना थानायनि राहायाबो गोब्राबसिन जालांगोन आरो बुहुमनि जोबस्रांनायनि लामायाबो खाथिसिन जालांगोन नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन ङाव नोजोर होनानै नायोबा जोङो गोदोनि आरो दानि फारागखौ नुनो मोनो आरो मा? आरो बेबायदिनो जोङो गोदोनि आबादफोरखौ नायोबा जोङो आथिखालनि आबादजों गोबां मिलायला गोदो गोदोनि आबादफोरनि अनगायै जोङो आथिखालाव दोरोङारि मुगाजों बा बिगियानारि मुगायै जोंहा जौगाखांनाय लोगो लोगो गुबुन गुबुन आबादफोर जेरै सोलायनायखौ नुनो मोनदों गोदो गोदाय जोङो बांसिनै गुबुन माइ आबादफोरखौ मावोमोन नाथाय आथिखालाव माखासे ओ बिरोंदामिनजों जौगाहोजानाय गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोरखौ मावनाय नुनो मोनो जेरै माइखौनो जोङो गुबुन गुबुन आरोबाव मुं होनानै बा गुबुन गुबुन ओ जाथोनि जोङो दिहुननायखौ नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोङो मैगं थाइगं
समा जाबाय नोंथां
औ नोंथां
औ दे औ गोजोननाय थाबाय।